अ अ खोनादों। खोनादों बुं
आदसा जोङो गबागाव गामिखौ लानानै मोनसे सावरायनो हागोन ना अ नोंथांमोननि गामि अ नोंथांमोननि गामिनि खोथाया माबायदि नोंथांमोननि गामिनि सुबुंफोरनि जिउ खुखांनाय राहाया माबायदि बेफोरखौ ना?
ओ जोंनि गामिनि फारसे बुंनो थाङोबा ओ जोंना गामिया बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दा बेजों लोगोसे जोंना गामिया फिसा
उम
गासै नखरा जोंना ब्रैजिनै। बेसेल जागोन जोबोद खमानो बुंजायो ओ बिनि अनगायैबो जोंनि गामिनि गामि गामि सेरजोंहाय दै स्राय स्राय बोहैलांनाय ओ मा होनो बेखौ मजाथि दं
ओम
दा बेयाव गोबां गथ'फोरानो दुगैहैयो बा रंजायै गेलेयो सानस्रिहैयो
उम
दे नोंथांनिखौ एसे फोरमायलाय
जोंनि दा जोंनि गामिखौ दैज्लां आव मा होनो फिसा दिप होननानैबो बुङो दैे। माने दैज्लाङाव जोंनि खोलाहा मा जायो दुब्लिबारिजों बेजोंहाय फुरा दैज्लाङाव दै बुंनानै थायो। बिनिफ्राय ओरै साहा फारसे जोंना मा दङ बिलो मोनसे दङ जोंनि गामिनि मुङा सा खोमा नै नं सा खोमा होनो। जोंनाबो गामिया गिदिर नङा फिसायानो
औ औ मोजां अ होमबालाय फिसायानो। औ।
ओरैनो नोंथांमोननि गामिनि सुबुंफोरा जेनेबा जिउ खांनाय राहाया माबायदि गासिबो साख्रि मावो बा आबाद मावो बा माबोरै?
अ ओ गाहायै बा बुंनो थाङोबा आबादारिखौनो बुंनांगोन। ओ मानोना साख्रि मावनाय सुबुंफोरा जोबोरैनो खम सात साख्रि मावनाय सुबुं होनोबा जों जोंनि गामियावहाय बिदिनो साबैसे मोननो हायो आरो। ओ बाद बाखि जों आबादारिखौनो मोननो हायो। ओ सोरबाबा आबाद मावनानै गोबां आबाद मावनानै जिउ खुङो। बेजों लोगोसे मैगं-थाइगं बेफोरखौबो मावनायखौ जों जोंनि गामियाव नुनो मोनो। बिदिनो थांना थानायावहाय गावनि जिउखौ सामाय सामलायलांनो थाखाय बेफोरखौनो मावनानै ओ मिनि रंजा खुसियै थांनानै थायो आरो।
उम नोंथांङा जे बुंदों खोनादों नोंथांङा जे बुंदों नोंसिनि गामियाव साब्रै साबासो साख्रि मावनाय दं नङा होमबा? उम बिसोरो मा मा साख्रि मावो खिथानो होन नामा नोंङा
हागोन हागोन हागोन ओरैनोथ थ जोंनि गामियाव बुंनो थांङोबा बेफोरबायाददि ओ टिचार बा अबेबा मोनसे अफिसाव मावनाय बा एग्रिकालसार बेफोराव मावनाय गैया। डिपेन्स आवनो मोनजोबनाय गोजा जोंनि गामियाव अ डिपेन्स ओ साब्रै बा साब्रै साबा दं आरो गासिबो डिफेन्सआवनो मावजोबो । अ नोंथांमोननिखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
जोंनि गामियावथ दारा ओ कारेन्टलिथ जोंना साख्रि मावनाय गैया। सानै फोरोंगिरि दंमोन। बिसोरो रिटायार जाजोब्बाय आरो। बांसिन जिउ खांनाय राहा होननानै बुङोब्ला जोंनाबो बेनोसै। आबाद मावनाय सोरबा गारि थट' सालायनानै खामायनानै बेखोनो नखर संसार सालायगासिनो दं आर ना ।
औ दा ओ नोंथांमोननि गामिनि सेराव हाग्राफोर दं नामा बा दंफां लाइफांजों ग्रोम ग्रोम नामा?
ओम ओम जोंनि गामि खाथि थिनि सान्थालफारायाव गो उम बि मा बिफां लाइफां गोगोम दं आरो ना।
औ मोजां मोजां ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं बिदिनो गामि सेरजों दै बोहैलांनाय दङ नामा?
जोंना दै बोहैलांनाय गैया माने मोनसे बिलो दंङ आरोना दिदोम बिलो दंङ। ओरैनो दैज्लांबा ओमफाय उसिफावनानै इसे इसे बोहैलांफा बोहैलाङो आरोना । उम किन्तु ओमफाय बे द-दैया राननो रोङा बार' मास। थायो बिलोआ
औ मोजां मोजां ओ जोंनि बर सुबुंफोरखौओ दैयावबो गोबां नाफोरखौ हमनानै नआव ओंख्रि जाफैनायखौ नुनो मोनो
आं बुंनोसो बावदों जोंनि जिउ खां गामिनि जिउ खांनाय राहायाव नैबे ना फाननानै जानायाबो मोनसे आरोना जोंनि गामिनि नि सुबुंफोरा मा थालिरनि नाव बानायनानै बे बिलोआवहाय फासि सानानै बे ना बेखौ बाजारफ्राव फाननानै रां आरजियो आरो ना। उम
जोबोद मोजांनि खो
उम ओमफाय नोंथांमोननिजों बेबायदि जिनै जानाय माबा दै थानाय माबाफोर दङ बिलोफोर?
अ अ अ दङ दङ जोंनि गामि खाथिथिं मजाथि ओ दैया बोहैलाङो । बे दैया राननो रोङा बोसोर जि बोहैबाय थायो आरो औ बेवहाय दुगैनायनिफ्राय लानानै सि जोम सुनाय बेवहायनो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गासिबो मावहैजोबो।
उम साम' खांख्राइफोर मोनो ना मोना बे बिलोआवलाय?
बावदों साम खांख्राइ हमनानै सामखौ ओ फाननानै रां लानानै दस्रा मैगं-थाइगंबो बायनाय
उम खिन्थु जोंनि बिलोआव साम' खांख्राइआ बिराद खमदै। ओ ओमफाय खुसिया ना बेफोरो एसे गोबां गोबाङैनो मोनो आरोना। खिन्थु खांख्रायजों सा साम'जोंय बिराद खम। उम ओमफाय किन्तु जि जिबौ गोगोम दं दै । जि जिबौ फिसा फिला बे जि जिबौ दन्दा होनलाबायनाय दैनि जिबौफ्रा आरो आथ आथ ओ दाथ मा जाखो बिलोखौनो बिलोनि दै खौनो नुनो थांला। बे खोथलि फाना होननाया खोथलिफाना दै गां दोल गांसो बेफोरो मा दैखौहाय खोबनानै दोनजोब्बाय आरो ना।
औ औ दा दाथ दैज्लां बोथोर नोंथां नोंथांमोननि गामियाव दैज्लां बोथोराव लोमो नामा न'फोरा?
जोंनि नोरैहाय जों जोंनि नआव लोमा जोंनि एकदम न'खरनै सिगाङा गामिनि सिगांथारनि न'खरनै सानजा फारसे ना? बेजोंहाय लोमो आरोना दै ज्लाङाव ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्ट नखरा लोमो।
औ औ
खर आमफाय सिगां न जोंनि जोंनाथ गेजेराव जाहैबाय नालाय जोंनियाव एसे गोजौ जा हैयो। लोमा आरोना। खिन्थु सिगांनि गामिनि बै सिगांनि न'खरनै ओमफाय बिनिफ्राय जोबथारनायनि न'खरसे बेजों एकदम सि थ्लाजोंनो दैयानो बोहैयो आरो ना सिथ्लायावनो फासि सालायलायनानै ना मोनलाय लायो।
ओ जोंनाबो बिदिनो जोंनि गामिया ओ दुब्लिबारि माबाना बिनिखायनो जोंनि गामियावबो दुब्लिनि दैया जेब्लानाखि अखाया गोबां हानानै दुब्लिया लोमसावनानै थायो अब्ला न' न' हाब बेयो बे बादिनो। सिथ्लायाव फासि सालायनाय नोंथाङा जे बुंदोंमोन बिदिनो जोंनियावबो जायो आरो दा गारि मथर खारनो थाखाय नोंथांमोननि गामिनि लामाफ्रा मोजां नामा?
लामायाथ मोजां नङालै नोंथां। आरो ओरैनो जोंना गामिया मा जायो मोनसे फिसा जोबथारनाय बायदि जायो आरो ना। जोंनि गामिजों ओमफाय ओरै खिनाय जेबो माबा मोनसे लामा गैला नालाय। मेन लामानि ओमफ्राय हाबलांबाथाय जोंनावनो लामाया जोबथा हैबाय आरो सोरखिहैला बेबायदि जायो। ओंखायनो बे थांलाय फैलाय खालामग्रा गारि मथरफ्रा बे खारा आरोना गामिनि जा खारो बेनोसै। गामियाव गं गंफा गंनै गारि दं बे थांलाय फैलाय बेनोसै। बे पेसेन्जार गारिफ्रा बेफोर खारा। ना उम
जोंनाथ ओरैनो औ खारो खारो नोंथां जोंनिथिं अटबो खारो, बा टट ओ उइनगार खारो आरो। जोंनि गामि लामाजोंनो खारो।
उम
नोंथांमोननिथिं गैया नामा?
जोंनिजों जोंनि गामि गेजेरजों थांनाय गैया नाथाय एसे थाबायबोनानै बे मेन लामायावसो गाखोफैनांगौ आरो ना।
औ औ।
ओरैनो नोंथांमोना अ बुंलाय।
अ। दे बुंलाय नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन ना?
अ ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय मोनसे गोजाम माबाफोर दं नामा? गोजाम लंथायाइ खुलि जे होनो न फोर माबाफोर मोनसे स्टेसुफोर।
अ बेफोर बाइदिथ जोंनि गामियाव गैया। बुंनो थाङोबा जोंनि गामिया फिसा आरो गोदानखौनो बुंनांगोन जोङो। गामि। जोंनि गामियाव ओ न'खर दानानै समाज दानानै रायजो जानाया गोबावानो जायाखै। बुंनो थाङोबा आं मायथाइखौ एगजाग बुंनो हायाबाबो टु थावजेेन फोरनिफ्राय ओ रायजो जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम जोंनि अ
अ फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनिखौ नोंथाङा?
जोंनि गामिनि बबे मायथाइनिफ्राय जोनोम जा माबा संसार जाबोआ बेखौ आंबो मोजाङै जोब मिथिया । नाथाय मा गोबाव जाबाय होनो आरोना संसार जानायखौ । माने गामिया जोंना गि दिरमोन। उनावहाय मा जादों बोखाव खावलायनानै लादों आरोना । जोंनिखौ जेरै दा नोंनाव साखोमा हामबाय आरो ओरै देरसिनखौ होन होनबाय सेनं सा खोमा । बेबायदि आरो दा मा जाबावबाय सेनाव सा खोमायावबो सामाखा खोला माखा दै बारना बेबायदि बाहाग गो राननानै लाबावो बाय आरोना फिसानिफ्राय फिसासिन जाबोगासिनो दङ ।
औ नोंथां दा होमबा जोंना नै टाइमा जोबनायनि लामायाव फैबाय माथो ।
औ
औ दा होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद नो मोनबाय । औ दा जों लाखिलाय थसै ना होमबा? औ औ औ दे ।